औ ना नोंथां औ दङ नै आंबो नोंथां ओरैनो दंथ'यो ओंख्रिया माबासोमोन दालि आलु बाथोन
अ गोथावआनो ना
दा बे समाव मानि सायाव सावरायदों नोंथां?
आं जानायनि सायाव माने नोंनाव सोंनाय जाबाय आरोना
औ औ ‌नोंथां।
माने गोथाव खोनाथारदों आरोना दालिजों आलु बाथोनखौ गैया आंहा दाबो जानाय जायाखै आरो
अ उ दाबो सङाखै नामा होमबा?
संनाय माने आं दा मोनसे जायगायावसो दङ नालाय बेखायनो टाइमा एसे आंना सर्टमोन बेखायनो आं संनाय जाबोआसै दा आङो हटेलावसो जाहैनो सानबाय
औ
ओमफ्राय ओरैनो मा मा आबाद खालामदों न'खराव?
उम जोंहाथ' दा दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बोथोराव बिदिनो अ माइखौ माइयानो गुबै आबाद होन बुं बुंनांगोन ओ माइ आबादनि अनगायै लोगोसे न'खरावनो बे न'आव मैगं थाइगं माखासे गायो जेरै खुमब्रा दङ अ लोगोसे सबाय बिमा मैथा बानलु बेफोर जाय बुस्थुफोर खौ ओरैनो ओ फिसा फिसौखौ ओरैनो न'आव जानो थाखाय गायनाय आरो बेनो बेखिनियानो नोंथां मोनालाय मा मा आबाद मावदों मावाहाय
जोंहाबो न'खराव बिदिनो नों दा बुंनाय बायदिखौनो मावो आबादफोरा देग्लाय मोजां जागोन बायदि सानदों माइफोराबो मोजां जागोन बायदि मोनदों मानो होनोब्ला अखा जोबोद मोजां हानाय जादोंना बेखायनो जोंहा न'खराव बिदि आबादफोरखौ मावोब्लाबो गोबांद्राय मावनाय जाया जानो थाखायल' एफा एनै मावनाय जायो जायो आरो दा खुमब्रा दं जोगोनार दं खांखिलर जायखौ खांख्रिखला होननानै बुङना गुबुन गुबुन जायगायाव सबाय बिमा लेसारा बेफोर दं बेनि अनगायै दा जोंनि न'खराव खान्थालल' दं आरोना जाग्रा थाइजौबो गैया अ आनारसबो दङ जायखौ जोङो रैमालि होनो ना बेखौ ओमफ्राय नोंस्रा रैमारि दंना गैयाथाय?
जोंहाबो सिगाङाव दंमोन नाथाय दा गैलायानो होनजाबाय फां फा फांनै दङ होनबाबो माने फिथाइ गैया आरो बेबायदि
आं दाख्लै नआव थांनायाव जोंहानाव जोबोद बुरजा नुदोंमोन लकेल लकेल आरोना गामियारि फ्रेस फ्रेस नाथाय आङो लकेलब्लाबो माने जोंनिखौहाय मोजां मोनो कि खिन्थु जोंनिया एसे गोखै जायोना लकेलनि बेया ओमफ्राय मोनथारबा गोदै गोथाव मोदोमलायो ओमफ्राय आङो
शिलंनिखौ बुहुत मोजां मोनो दे गोदै गोथाव मोनो दैसब दैसब आरामनो बे बेगाबागाव खिन्थु बिदि होननानै आङो जोंनि जायगानिया गोथाव नङा होननानै बुङाखै। जोंनि जायगानियाबो गोथाव शिलंनिखौबो गोथाव मोनो गावबागाव मोनसे फ्लेबार थायो।
औ औ नंगौ माने जोंनि रुजुनायाव बिसिनिया माने गोदैया गोदै दैसिन आमफाय मो मोदोमनायनि खेथ्रआव बुंनो थाङोब्ला आङो जोंनिखौ बांसिन मो
जोंनिया बांसिन मोदोम आरोना आसामनिया बांसिन मोदोमो लकेलाव मोननाय आनार'स आरो ओरैनो जानो गोथाव मोनना मो मोना नोंथाङा?
जानोलाय आङो सिगाङाव जानो सुखुवामोन नाथाय माने बै माबाखौ मेगनखौ मोजाङै फोसाबोब्ला बा मोजाङै गारोब्ला जानो गोथाव मोनो संख्रि बानलु लागायनानै औ औ
आं देग्लाय लिसुबो मोनजायासै दे। माने मोनजादों ब्लाबो बायनानै जादोंमोन आं खनसेल' मोनजाबाय। आं जानो गोथाव मोनो लिसुखौ दा लिसुनि सिजोन गैलाना
औ नंगौ नंगौ दाथ' जोब्बायानो होनजाबाय। आरो बिराद आंबो लिसुखौ जानो बिराद गोथाव मोनो देग्लायबो बांद्राय मोनजायासै खननैसो जानाय मोन मोनजाबाय ओ खनसेयाव सासे लोगोआ थेजपुरनि लाबोदोंमोन। जाय लिसुआ जोबोद मुंदांखा बुहुमनाङैनो।
औ औ जि आइ टेक मोननाय।
औ
नों थेसफुनिखौ मोनजादों नामा अब्ला?
मोनजादों माने लोगोआ तेजपु औ। माने जानोलाय बिराद गोथाव माने बेगरा फिसा फिसा जायो मोदोमा गोबां जायो। आरो गोदैयाबो बिराद गोदै बिनि थाखायनो जानो जोबोद मोजां आरो। आरो बिनिखायनो खोनादों बे पुस माबाखौ लिसुखौहाय गुबुन गुबुन हादराव एक्सपर्ट खालामो। ओ बा दैथाय हरो होननाय खोनादों आरो। देग्लायहाय आरो बिनि एक्सपर्ट खालामनायनि बिबाङा देग्लाय बांसिन बेबायदि होननाय खोनादों।
आंबो जानो बिराद लुबैनानै दङ' थेजपुरनि लिसुखौ। जोंहा सानैसो आदाया थेजपुराव थायो आं बिसिनाव बिहुरनो सानब्लाबो आंनो समाया मिलायासै। बेखायनो आङो सानदों फैगोन बोसोराव जुदि आङो तेजपुरनि लिसुखौ जानो लुबैनानै दङ'। नोंनि लोगोनिफ्राय आंनो साप्लाय हरबानो जाबाय। आं नांगौबा बेफोरनि थाखाय आं एसेब्लाबो रां होगोन।
औ औ राङाथ'
खो‌ मावनानै होनांगोन दे आंनो।
जागोन दे नोंथां ओरैनो। ओ सुमफ्राम बा सफारिबो होनो जोंनिथिं ओरैहाय सोरबा सोर बा सुमफ्रामबो होनो औ औ बेनि जोंनियावहाय माने गोबां दं आरो न'आवनो गायनाय नङा होमबाबो माने बे गय बागान सिङावनो। ओन दाउसिन दाउलाफ्रा जानानै जे खिहरो। बेै खिनायनि रज'नायानो बिराद बागान बायदि जानानै दं आरो दा जोंनियाव। ओमफ्राय बेनो अबबा अबबा औ नंगौ। मानि बेनो दा बागान बायदि जानानै दङ दाबा फिथाइया बिराद थाइदों गोरलै गोरलै गोरलैनो। ओमफ्राय बे फिथाइ गोरलै गोरलैखौनो दा आङो माने दानखावनानै फिसा फिसाखौहाय जायखौ जाजायाखै आरो एकदम एसे थाइगोदान-थाइगोदान बिसोरखौ माने फिसा फिसा फिसा फिसा माने दानफ्लेनानै फोरानदों आरो ओमफ्राय बेखौ फोरान फोराननायनि जाहोना जाहैबाय माने बेखौ चाइनिस फ्रा माने साहा बायदि जेरै- जोङो बेल फिथाइखौ गोरलैयाव दानप्लेनानै साहाजों लोङो होमबा फुदुंनानै बेबायदि लोङोब्ला देहाया मोजां जायोनो आरो। ओंखायनो आं बेखौ एबार सिगां ट्राइ नायनायदों आरो। लोंनायनो माबायदि होननानै
औ औ एरैनोब्लाबो बिनि बिलाइआ उदै सानाय मानायफ्राव उदैखौ मोजां खालामो सागा होयो। नोंनि बे मोनसे लानाय थांखिया जोबोद मोजां होननानै आं सानदों आरो ना। ओमफ्राय जों आंबो इउस खालामनो मोन्दों बेखौ बेखौ आं आसा खालामो
ओं जागोन नोंथां। सम मोन माने लांफागोनां लांफानाया नोंथाङा जेब्ला फैगोन अब्ला लांफाबानो जाबाय।
औ जागोन नोंथां। ओमफ्राय बेनिफ्राय मा मा जागोन दंबावो ओरैनो नोंसोरनि बारियाव मोननाय?
ओं जोंनियाव गंगार थाइसेब दङ, बैग्रि दं, लिसु दं दं नायाथ' मोनफ्रोमबो फिथाइ फोरानो दंजोबो ओमफाय दा गोलोथोराव जाग्रा या ओ नैबे मा होनोमोनलाय खाला जाम गोसोम जाम होनो ओमफाय लिसुनि बोथोराथ' जोबनानै थांबाय लिसुबो दंमोन। ओमफाय दा खान्थाल दं आरो खान्थाला फांनै दं। फांसेया ओरैबायदि थायदों गुदिनिफ्रायनो बिजौसिम बिराद फिथाइ नोंथां मोननियावलाय मा मा फिथाइ दं दा?
बारियाव जेबोआनो गैया जाग्रा होननानै बुङोबा बे खान्थाल ल'सोमोन। खान्थालाबो इसेबां गोथाव नङा बिनि खिन्थु बेगरखौ जोंहा ओंख्रि जायोना। जै ओंख्रि जानायावल' बेगरा एसे गोथाव ओमफ्राय नों देग्लाय खान्थाल बेगर नि ओंख्रि मोनजा फेरदों ना फेराखै?
गैया दासिमबो आङो नै न'आव दासान्दि दङ गाबोन उम बेखौनो सानदोंमोन आङो जानो होननानै ना एसे गोरलै गोरैखौ बायनानै एबा गुरनानै गुरब्रबनानै मैथा होदेरनानै एसे बिराद गोथाव जायो बेजों बिराद गोथाव मोनो आं बे ओंख्रिखौ खान्थाल बेगरजों मैथाजों ना गोरलैजों बिराद गोथाव जायो। नोंथाङालाय खनबैसे जाखो देग्लाय?
खनसे मोनजाबाय आङो ओमफ्राय नोंथांनि बिदि जानायनि बाथ्राखौ खोननानै आंनि उदैयाव ओरैबायदि गाबबाय माने आं थानोनो हाला आरो आं दा ओंखाम जाया
खान्थाल बेगरनि बाथ्रा रायज्लायबाय ओरै आंहा दालिजों आलु बाथोन होनबानो बिराद‌ खहाबखायो बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनानानै आं बिराद माने दा जानो जानो सानगासिनो। आरो दा जानो लुबैदोंमालाय बहा मोनजानो नङा होमबा?
औ हो
खाबेन्ट लानांसिगोन
ओ ओरैनोथ'! जानोलाय गोथाव मोनो खिन्थु बांद्राय जाबाथ' आरो मोजां नङा बेखौबो जों मिथिखायो
औ औ
दा जानायनि खोथा रायलायनो बिराद जानो जानो लुबैबाय दा जानो थांनांसिगोन बेखौ सानबाय आङो दा बे बेखिनियावनो जोंनि जानाय लोंनायनि रायज्लायनायखौ दोनथ'नोसै नामा आरो जों जों सानैजों रायज्लायनायखौ बेसेयावनो लाखिनोसै बायदि सानदों आङो
औ जागोन नोंथां औ जागोन नोंथां सम मोनोब्ला जोङो रायलायफिनगोन। गुबुन मोनसे आयदानि सायाव होनबा दा दोनथ'लायनोसै होनबा नों।
दंमारो दा
औ न'आवनो दं नोंथां
औ औ जों थाबैनो लोगो मोनगोन होननानै मिजिं खालामबाय
औ औ जागोन नोंथां बिदिनो नोंथाङा मोनसे माबा लादो जायगा लादो बा माबा बेरायग्रा जायगा बेफ्रावबो लोगो हमनो हागोना बा दा नोंथाङा थ' दा गुबुन जायगायावसो दङ। न'आव फैयोब्ला जोङो माब्लाबा लोगो हमलायनो हागोन दे नोंथां
दोन दे।
औ दे नोंथां औ दे दे।